औ औ नोंथांनिसिम गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम नोंथांजों आं दसे सम रायलायनो हो नायदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन थारैनो हागोन।
औ नोंथांजों आं एसे दाउ अमा फिसिनाय जोंनि गा गामि नि ओनसोल एबा जोंनि ओ जोंनि जेनेबा एरिया एबा जोंनि जोंनि ओनसोलाव माबायदि दाउ अमा फिसियो? एबा जोंनि बर' नखरफोराव माबायदि दाउ अमा फियो बेनि सायाव एसे सुंद' सावरायनानै सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे हागोन औ हागोन दे।
दाथ' बिदिब्ला जोंना न'खर बर'नि न'खर‌ न'खर होनोब्ला नोंथां जों जेरै बर'नि न'खर होनोब्ला दाउ अमा। मोसौ हांसो बेबायदि थायो नङा होनबा नों
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो बर'नि न'खराव दाउ अमा हांसो बोरमा लायो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोल जा फार्म एबा जायखौ बुङो फार्म जेर दा हांसो बुरजा लानाय अमा बुरजा लानाय एबा दाउ बुरजा लानाय बेबायदि बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनो ना मोना?
औ मोनो, जोंनिथिं नोंथाङा जोंनिथिंबो दङ' मेरला दङ' जोंनिथिंबो।
औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया ओ जेरै दाउ फार्म, अमा फार्म खुलिनानै ओ ओरैनो जआलाबानो जेनेबा गावनि अनसुंथाइनि थाखाय रांखावरिनि थाखाय बेबायदिनो दाउ, अमा फिसिनानै दोङो आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो दा मोन जे दाउ, अमा फार्म खुलिनो गोनांबाथ' नोंथां, जों आं जोंनि जोंनि जोंनि जायगा एबा जोंनि ओनसोलनि जाय दाउ, अमा फार्म खुलिनायाव माबायदि आइटेमै आदार जाहोयो बे बेखौ एसे फोरमायलांसै लांसै आरोना नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां।
थिग बिदिनो जोंनि जोंनि दाउ फाराम बुङोब्ला जेरै अमा फिसिनायाव जोंङो अमानो ओ जेरै ओ गुन दै एबा सिरा फालि सोनाय जायो नङा होबा नोंथां? थिग बेबायदिनो अमा खौ साय ओ सा ओ जेरै अमा फाराम खुलिब्ला अमानो थानाय हथाखौ फाक फाकानि एबा ओ गोलाव न'सा ओ लुनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ न
थिग बेबायदिनो अमानि था-थानो थाखाय जेरै थिं एबा प्लास्टिकनि न' गोलाव खानानै बेनि खथा एबा बेनो उन्दुनो थाखाय न'आव पाक्कानि ज-जाहा बिनि खि हासुदिखौ पाइपजों सुस्रानानै नोंथां बेनि थानाय खथाखौ साफा दोननो हानो था ओ हानायनि थाखाय बेनि पाक्काखौ सुस्राना दोन्नो थाखाय पाक्का बनायना होनाय जायो आरोना नोंथां, थिक बेबायदिनो अमा खौ मास मोनथाम एबा मास मोनब्रैनि उनाव फानजानो हानाय खालामनो थाखाय जोङो जा जा जेरै गुन्दै लकेल गुन्दै एबा उम सापर पालिस गद्रेज बेफोरखौ होनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ।
ओ जेरै अमा अमा जोंनि लकेल अमाया जेरै गुन्दैजोंनो अफ्रिजोंनो देरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जा लकेल गुन्दैजों एबा अफ्रिजोंबो फिसिनो हायो नाथाय जों फारामनि अमा खौ जों सिरा, सापर, पालिस होनानै फिसिनाय जायो आरो ना नों थां थिक बेबायदिनो मास बेबाय बिदि होयोब्ला मास मोनथाम एबा मोनब्रैनि उनाव बेयो फानजानो हानायाव फैयो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
थिग हां ओं बेबायदिनो ओ दाउ फाराम खुलियोब्ला नोंथां दाउ जिथा दाउ जों लाबगोन दाउ फिसा बेबा दा-दाउ फिसायाव जेरै भा ओम भल जिर' भलटेजनि बाल्ब गोजा खौ जोंङो गं उम मोनसे रुम रुम मोनसेआव मगंब्रै एबा गंबा होनांगौ जायो। जायो आरो ना नोंथां। बे दाउ फिसाया बे दाउ फिसाया जेरै बिमा गैया नालाय जेरै बेयो गुदुं थानो थाखाय एबा गांफोर ओ गावफा ओ गा-गावनि नि गां बुस्रानो एबा गावखौहाय गुदुं देहा थानो थाखाय बेनो भल्ट उम भल्टेज गोजानि ओम पावार गोजा जेरै भल्टेज जोंनाया बेबायदि भल्टेजनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां, थिगबायदिनो जों बे दाउसा फिसा जेब्ला सल्ल' दिन जागोन अब्ला सिमहालागै जोङो स सल्ल' दिन जायासिमहालागै बेनो गद्रेज जायखौ बेनि दाउनि दा ना गद्रेज बुङो बेबायदि फिसा ओ उम टु इम फिसा गद्रेजखौ लाबोनांगौ आरो ना नोंथां, जेब्ला जों पम दाउआ ओ दाउ फिसा फिसाया हल्ल' दिन जागोन अब्ला गद्रेस गोदोरखौ होजायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ था ओम थामजिद' एबा थाम थामजिद' एबा थामजिस्नि थामजिदाइनसोआव बेखौ फानजानाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो दाउनो दाउनो बहा आदार होयो होनब्ला थि ओ बेनो खानसि थाखायो दाउनि आदार होनाय बेयाव नो दै सोखानो हानाय थानाय केपासिटि थायो आरोना नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोल जाहैबो बिदि फार्म खुलिनायखौ नोंथांमोना एसे फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नंगौ जोंनिथिंगौ बिदिनो गोबां रोखोमनि दाव फाराम बिदिनो हांसो फाराम बिदिनो अमा फाराम गोबां खनाय दङ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोंनि न'खरावबो बिदिनो दाउ फारामनि मोनसे दङ दाउ फाराम दाउ फाराम आरो बिद बिदिनो दाउजों लोगोसेबो मैखुननि फारामबो दङ जों
औ औ औ
आं नोंथांनिसिम मैखुन आरो दाउ फारमनि सोमोन्दैसे सुंदुयै फोरमायनो सै
औ औ औ
जोंनि सिगाङाव माने जोंनि साइडआव माने दाउ फारामखौ लायनि सिगां जोंनो मोनसे मोजां न' नांग्रोगौ आरो ना दाउ दोननो माने मोनसे न' खर नांग्रोरखौ मोनसे गिदिर माने गन्द्रा जायखौ जोङो दाउ दोंग्रा होनो आरोना बेखौ नांगौ बिनि उनाव जोङो मा खालामगोन जों जुदि दाउ फिसिनोब्ला जोङो
औ
गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर फिसिनो हायो जोङो जेरै नोंथाङा न'आवनो फिसिजानाय दाउखौबो फिसिनोबो हायो आरो हमनानै ला नोंथाङा बयलारबो फिनोबो हायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि क्रस खालामनानै बानायनाय जेनेबा सनालि दाउ बिदिनो
औ औ औ नंगौ थारैनो
दाउनि फाराम खालामोन दाउखौ जों जमा दोनालासिनो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि दं बेखौ जोङो एक्सट्रा एक्सट्राहै दोननांगौ आरो ना मोनसे न' मोनसे न' बानायनानै
औ औ नंगौ
जोङो दाउ फार्मखौ माने जागायस सिगां सिगां दाउखौ माबोरै जोथोन लाखिनाय जायो दाउआ मा मा रोखोमनि थायो दाउआ मा मा मा बेराम जायो दाउखौ जों माबोरै फालांगि खालामनो हायो माने ओमफाय दाउआ माने दाउखौ जोङो फिसिनाया जोंनि न'खरखौ माबोरै हेफाजाब होयो आं बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायनोसै माने गिबियावनो जोंहा दाउ न'खौथ' नांखागौ नांनाया बिनि उनाव जाबाय जोंहा माने
आ
दाउखौ जोङो आदार होनाय बा नायनाय बेखौ जों माबोरै खालामनांगौ जों ओरैनो न'खराव फिसियोबाथ' मासे मानै जेनो माबोरै माबा फिसियोबा जोंहा न'खरावनो हगारनानै जेनेबा न'आवनो ओंखाम खालाय बिदिनो दानाफोर माबा माबि माइरंफोर होननानै जों नाव दाउखौ फिसिनो हायो नाथाय जोङो जेब्ला फाराम खालामो बेजों जों बिदि खालामनानै जों फारामाव बिदि फिसिनो हाया बिनि थाखाय जोंहा दाउखौ मोनसे लांदां गुवार जायगा खालामनानै बेयाव माने न' बानायनानै न'नि सोरगिदिंबो मोनसे मुस्रि बा नेट होथैनांगौ जायो आरो ना मानो होनोबा माखासे सिखारि दाउफोरबो थायो हाग्रानि बेफोरो माने बेफोरनिफ्राय दाउखौ सिगांग्रो रैखाथि होनाया गाहाम आरो ना रैखाथि होनाया गोनांथार बेनि थाखायनो जोङो बे नेट फोरखौ बा जाालिफोरखौ जों होथैनाय जायो आरोना आरो मानो होनबा दाउनो माने उदां जायगा नांगौ जायो एसे बेखौ न' सि नो दोनसोमबाय थाबा बियो माने मा जायो एसे देरनायावबा दाउनि साइस्थ'फोरा मोजां जानाय ए ओसे खस्थ जायो आरो।
औ औ नंगौ।
लांदाङै दोननानै एसे हगारसारनानै बेहायनो आदार दाना मा जिखिनि गोनोखोआरि आदबजों बेखौ माने जिखिनि आदारफोरखौ बाज बाजाराव मोनो आरो ना नोंथां बेफोरखौ बायना लाबोनानै दाउनो होनो हायो आरो ना बिनि उनाव मा जायो जोंहा बिदि जेनेबा न'खराव फिसिनाय दाउखौथ' माब्रै माबाफोरखौथ' जोङो दाउनो थाखाय बिदै दै नो थाखाय जोङो मा खालामो मोनब्रै मोनबा खाथाख' होनानै जोङो बेखौ दाउखौ फिसिनो हायो आरो ना माने
औ औ नंगौथ' आरो
नाथाय जोङो मा खालामो गोनोखोआरि आदब माने बिदि बुरजा फार्म खालामोबा नोंथाङा माने दाउखौ जोङो खाथाख'खौ बासि बासि बासि बिदि गासै दावउनो नोंथाङा खाथाखौ बानायना होनाया एसे खस्थ' जायो आरोना बेनिखायनो दानि जुगाव गोनोखोआरि मुगाजों माने मोनसे मिचिन दङ' बियो इनभुकेटर होननाय मोनो इनकुबेटर होननाय इनकुबेटर होननाय बे माने मिसिन थायो आरो ना मोब्लिबजों दिहुन जायो माने। बेयाव माने दाव फोरनि बिदैखौ माने बिमाया गफाय गफायबाथाय माने बेखौ माने बिमाया गजब ना लायाबाबो जायो आरोना बि बिदैखौ माने बे मिसिंनि सिङाव माने सोना दोननांगौ जायो। ओमफाय बिनो बिदुं होनानै माने बिमानि बिमाया गनायबाय दि बे मेसिनानो खामानि मावो आरो ना।
औ।
बेनिफ्रायनो जेबो खस्थ' होआलासिनो जेबो जायालासिनो माने बे दाउ फिसाया बेयावनो गफायो आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जायो दाउनावथ' गोबां रोखोमनि बेमारफोर फैबाय थायो नालाय बोसोर बोसोरनो
औ औ।
बेनिफ्राय बांसिन बेमारा मा जायोबा गोजां बोथोराव जायो। बेखायनो जोङो बै दाउनि बेमारखौ होबथानो थाखाय सिगाङावनो बै दाउनो दाउ फिसा फिसा जायबा मिसिननिफ्राय ओं ओंखारबाय जेनेबा दाउसा गोरलै बेनो माने माखासे भेक्सिन होनाय जायो आरो ना।
औ औ।
बेराम जाबाबो माने बेरामा बे दाउनाव जानो हाया माने गोसारनो हाया। बेखायनो दाउआ फिसायावनो बेखौ भेक्सिन होनानै दाउखौ माने फोथांना लाखियो आरोना बेमार जाबाबो जेबो जाया माने।
औ।
बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनो हायो जुदि दाउआ बुरजा जायोबा नोंथाङा बेफार फालांगिनि बेलायाव जाहैबाय बियो जोबनाया माने बेफार खालामनो गोसोबा नोंथाङा माने खाथियावनो थानाय सोरबा बेफार जायफोरा बाजाराव दाउखौ फानो बा गोदाना फानो बा सोरबा गथायैनो फालांगि खालामहैयो बेजों जगाजग जानानै नों नोंथाङा माने दाउखौ फाननो हायो आरो ना।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा दाउनि बिदैखौबो फाननो हायो आरो ना। बिब्दिनो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बे दाउनि फार्मखौ माने खालामनानै बा दाउ फिसिनानै नोंथाङा न'खरखौ माने गोरलैयैनो माने थांना थानायसिम नोंनि न'खरखौ सोलिनायसिम सोलिनो आन्थासिम माने नोंथाङा बे दाउ फिसिनायजों माने न'खरखौ आरामै माने सामलायलांनो हायो आरोना। नों गुबुन खामानि जों लोगोसे दाउ फिसिनायखौ लाफानानै नोंथाङा नोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माने
औ।
दाउ फिसिनायखौ माने नोंथाङा लाफानो हायो आरोना।
औ नोंथां जोंनाथ' नोंथां जोंनाथ' समा जाबाय नोंथांजों दाउ अमा फिसिनायनि बागै इन सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
नोंथांजों फिन लोगो मोनफिनगोन साननानै आसा खालामबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।